औ खोनादों नोंथां
ओ ओ ओ होमबा दिनै जोङो बैसागुनि मोसौ थुखैनायनि एसे बेफोरखौननो रायलायसै नामा नोंथां? बैसागुनि मोसौ थुखैनायनि सायावनो एसे ओ जेनेबा जोंनिथि औ जागायग्रोनोसै आङो जोंनिथियायैथ' मोसौ थुखैनाय होनोबाथ' बर'नि मोनसे बिराद इम्परटेन्ट माबा नङा होमबा
नोंगौ
फोरबो जोंनाथ' दैलां-दैज्लां जाहां जाहांबा मोसौ थुखैनायनि फोरबो फैयो मोनसे नङा होमबा बेयावहाय जोङो जेनेबा बहुद खिसिम खिसिम बुस्थु इउस खालामो नङा होमबा जेरै मा होनो बेखौ जोङो जेब्ला मोसौ थुखैगोन सानसे सिगां रायदों नागिरो नङा होनबा? रायदों दं फां नागिरो जोङो बोनि फ्राय बायदिसिना बुस्थु दङ बेयावहाय जोङो थाइजौ गोरलैखोबो हाफायो फान्थाव हायो थाइ खा आरो हाजोआव नोंथांमोन निथिं मोनगो ना मोना हाजोआव जे बे हालदै बिबार जे होनो नोंथां मोनथिबो मोनोना बेखौ?
जाया नोंथां।
अ हालदै बिबार होनो मोनसे बेखौ जों हाजोआव लायो आरो हाजोआव लायनानै बिदिनो जेन'बा मोसौखौथ' जोङो सोरांसि सोरांसि थुखैयो नङा होमबा? सोरांसि सोरांसि बिदिनो जोङो उम सोरांसि सोरांसि बिदिनो जोङो सिखारबाय मोसौफोरखौ माबाखौ जोङो रेडि खालामनानै लाखाबाय जेनेबा थाइजौ हानाय फान्थाव, थाइखा, हालदै बिबार गासिबो बो मालाबो सुयो नङा होमबा जोङो? न' न' आलायो। सोरबा सोरबा मोसौ नि गङावबो लागायो आरो मा होनो बे दोफोराव हांगार थानायफोरखोबो जोङो हख'नानै दोनो नङा होमबा ओरै मा होनो औवा हासुं बायदि खालामनानै मोसौनाव एसे खालारिं कालार बानायलाय थारो नङा होमबा नोंथां जों इसे माने बिदिनो थुखैनाय जायो आरो उम उम ओमफ्राय नोंसि सिनिथिंजाय बोरै बोरै जायो नोंथां ओरैनो मोसौ थुखैनायफ्रा?
नोंथांमोननिथिं साइदआव बोरै सोलियो
नोंगौ नोंथां जागोन दा मोसौ थुखैनाय होमबा नोंथां नोंगौ जोंनिथिंबो बैसागु बोथोर सहैब्ला थुखैनाय जायो आरो बेखौ गोदोनिफ्रायनो नेमखान्थि हिसाबै फा फालिबोयो मोसौ बैसागु होननानैबो जायखौ मानसि बैसागुनि आगोल आगोल खुंनाय जायो जोंहा जाय बैसागुआव जोंहा स्नि सप्ता खुंनाय जायो। दा बे बिथिङावहाय नोजोर बुङोब्ला मोसौ बैसागु जेब्ला सफैयो अब्ला जोंनि बर सुबुं फोराहाय ओ फुङावनो बिदिनो मोसौफोरखौहाय दैमाफोराव दैमा खाथि दंब्ला सोरबा बालथिंफोर दैखरनि दैफोर लानानैहाय थुखैनाय जायो आरो ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला थुखैखाङो अब्ला गोदान फागा होनाय जायो जाय दिरुं गोदान
औ
होनानैहाय थुखैनानै बै दिनखालि सिगाङाव गोदोनिफाय सोलिबोनाय नेमखान्थिखौ मिथिनाय बायदिब्लाथ मोसौखौ ओइदिनखालि सोरबा सोरबा नखरफोराहाय मानि हगारस्रांनाय जायो मानो होनब्ला जेराव नों थाङा एसे आगोलावहाय रायदों बायदिसिना आरो ओ दोनि हांगारफोरखौ एखनानै जे थावफोरजों लगायनानै बे ओ बेफोरखौ बुनायनि रायखांदोंमोन थिग बेबादिनो गोदोनिफाय सोलिबोबाय थानाय बायदि बे हांगा खौहाय दोनि हांगार खौ एखनानै थाव गुबैफोरजों लगायनानै जे मोनसे फोथा बादि दागो दागो मानि मोसौनाव फुननाय जायो बे फुननायनि ओंथिखौ बेख खौनो मिथिबोदों जे माने बे गोसोम गोसोम दागो फोननाया माने जेब्ला मोसौखौ जों हगारगोन ओइ दिनखालि दिनाव थारमानि हाग्रा बंग्रायावहाय ओ गांसोफोर जाहैनो थाङोब्ला मानि बेखौ मोसा लख्राया जानो हायो एबा गि-गिनायनि आरोखि बेबादि होननानैहाय जोंनि बर सुबुंफोरा फोथायबोयोमोन होननानै मिथिबोदों आरोखि दा बाथ्राया बेनो मोसौ थुखैनाय होनब्ला जोंहा बर'फोराहाय माखासे बाथौ धोरोमजोंबो लोब्बा थानानै माखासे फोथायनाय दं आरो बोसोरसे मानि ओ बिसोरबो मानि जोंनो सुबुंफोरनो मदद होनानैहाय बे बोसोर गोदानावहाय जेबो दाजाथों होननानैहाय मानि बर सुबुंफोरा फोथायनानैहाय माने थुखैनानै होनाय जायो आरोना होननानै सुबुंफोरा माने बुङो आरो दासिमबो फोथायबोयो आरो बे हाबाखौहाय दासिमबो मावबोयो आरोखि दा बिदिनो जोंनिथिंबो मोसौ थुखैनाय होमबा बिदिनो बैसागुआव ओरैनोथ बिदि बारा बे बैसागुनिफाय थुखैनायखौ नुनो मोननाय जाया आरो दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो
औ माने सिगांथ जों जेनेबा मोसौ थु जों मोसौफोरखौ हुरुननानै जेब्ला जोंनाव माने दुब्लि गेजेर फ्रावहाय बिदिनो बोहैलांनाय दै फिसाफोर थायो बेफोराव ज' ज' थुखैयोमोन नङा होमबा? लाव फान्थाव सारै सारै जै होयै होयै लाव जा फान्थाव जा औ बोसोर बोसोर ओरै नोंथां दि मोनसे मेथाइ दंमोन नङा होमबा जोंना? बिदिनो मेथाइ खनै खनै जोंङो अबार दै थु थुखैहैयोमोन दानाथ' दाथ' जों जेनेबा सबबाबो सम मिलायलायला न'फोरावनो थुखैयो दाबो नियमफोरखौथ' गाराखै जोंनिथिं
नोंगौ नियमफोरखौ गाराखै नोंखौ थारैनो
नियमफोरा दङ एसे एसेबाबो बिदिनो थुखैयो सोरबा बालथिंजों थुखैयो सोरबा सम गोनांफ्रा लाङो बिदिनो फुरनो लाङो थुखैहैयो बेलेगाव माने गोदोनि समावथ' उन्दै उन्दै समाव बिराद फ फुरथि नाङोमोन मोसौ थुखैनाय होनोब्ला हरावनो जोङो औ खोमसियावनो एकदम बारे ओरै हांखुर एदम ज' ज'नो गामि गंसे हरननानै मोसौ थुखैनानै जों फुङावनो दुगैयो नङा होमबा बे समाव
नोंगौ थारैनो
फुङावनो एखदम दुगैयै लोबै स्रां स्रिं न'आव फैखांनानै जिहेथु जोङो माला बाननानै दोनो बेफोरो न'नि खना खना ओइ जेबो मा होनो बेखौ रों रायदों लायनायखौ मोनफा मोनफा होननानै रायदोंजों मोखोना न' खना खना होयै होयै
लांगोनाफोरावबो लांगोनाफोरावबो थुनो नुलांनाय जायो।
औ लांगोनाफ्रावबो थुयो
बेदि बोसोरनि माने मोसौजोंनो जों हालौवनानै जाबोनाय नालाय गोदोनिफ्रायनो मोसौआनो जाहोनाय मोसौ हालेवनायजों जों माइ गायो खोथिया फोबोनाय नालाय माने बोसोराव खनसे नियम दं आरो बे मोसौखौ फालिनाय ना मोसौखौ जों थुखैनांगौ बोसोरे बे बेफोर नियमफ्रा दं आरो दाबो जोंथियाबो माबायाखै एसबां मानबो सोरनावबा दाथ' दानि जुगावथ' गोदोथ' थायोमोन मोसौआ मेरला मेरला थायोमोन न'खर न'खर नखरसेयावनो दानाथ' खमायलांबाय गोदोनि बायदि बिदि गांसोफोरबो जालाना माने मानसिफोराबो एसे खमायलांबाय सुबुंफ्राबो सिगांथ' लाव लावखार सावखार लालायलायोमोन नङा होमबा मोसौ गुमनो दानियाथ लावखारबो गैला लावखारबोथ थाला दानि जुग आव
नोंगौ
बिदिनो गोदो जमियोमोन आरो बिदिनो लावखारजों लावखारफोरबो थायो सोरबा नखरसेयावनो सानै खालि थायो मोसौ थुखैनायफ्राव एकदम माने फर्थि नाङोमोन आरो मोनसे मोनसे फोरबो हिसाबै एकदम बरनि खमायलांबाबो दाबो सोलियो दाबो गोसोफोरखौ मोजां नाङो मोसौ थुखैनायफ्राव बिदिनो फुङावनो सानसे सिगां फुङावनो थांनानै रायदों नागिरहैनाय सानसे बेफोरावनो ज ज आरो ओइदिना खन थ नंला जोङो सिगांथ मोसौ थुखैखांनानै बेरायहैयोमोन सम सम ज लोगो नांनानै मोसौ थु थुखै फैखांनानै आरो बुंलायलायोमोन बै समावहाय आरो जों एसे उन्दै उन्दैबा मोसौ फैनाय समावलायनो ओइदिनखालि थाब सिखाराबा खिथाव लान्जाय ओंखारो होननानै माने माबा लायोमोन आरो बे मोनसे बाथ्रा दंमोन आरो
नंगौ नंगौ
मोसौ लन्जाय ओंखारो नै बिदि होनलायलायनाय माने थाब सिखारनांगौमोन आरो ओइदिनखालि माने मोसौ थुखैयै सानखालि माने थाब सिखारनाय बेफोरबायदि बाथ्रा दंलायोमोन आरो थाब सिखाराबा माने आबै आबौमोना जोंखौ बुंलायोमोन आरो ए मोसौ माबा लान्जाय ओंखारजागोनबो मानो थाब सि सिखाराखै नै बेफोरबायदि होनोमोन आरो मोसौ थुखैनाय समफ्रावहाय नोंथाङा खोनादोंना खोनायाखैथाय ऐफोरखौ एसे एसे खोनाबोदां आबै आबौमोननि समनिफ्राय।
बेबायदिनो आंबो नु नुबोदोंमोन माखासेखौ खोनाबोदों आरो सिगां समावहाय बांसिन सुबुंफोरा माखासे खामानिफोरखौ फोथायनायजों बांसिन मावोमोन नाथाय आथिखालाव फोथायनायखौ बारा नुला आरो बेबायदि जे मोसौ थुखैनाय हाबाफारिजों लोगोसे जोंनि गोदोनि जे आसारखान्थि बेबायदि मोनसे ओ बे ओरैबायदि खम जाबाय दानिया
नंगौ नंगौ।
सोरबाया माब्लाबा बिजों मा जायो बेबायदि होन जोंनि हारि खान्थि बे हारिमुफोरखौ बेबायदिबा जों मानि लाखिनानै दोननो हानाय नङा आरोखि ना मा होनो नोंथां?
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
उम।
दानि जुगाव एसे खमायबाय बेफोरबायदि नियम खान्थि आरो मानसिफ्राबो सम मोनलायलायला ना। सिगांफोरनि बाय जे जेनेबा जोंना थ' गामिफ्रावनो फरायनाय फिसालाफ्राबो उन्दै उन्दैनिफ्रायनो ज' ज' थायोमोन न'खराव बिदा फंबाय ज' ज' थालाय लायनाय जायोमोन। फोर्बोफोरखौ मोजां गाजा गोमजा फालिनाय जायोमोन आरो। दानि जुगाव जोंनाथ' दे बुंलाय नोंथां।
आरो आथिखालनि सुबुंफोरनोहाय माने जे फुराना एबा गोदोनि सुबुंफोरा माने गोदोनिथ' बुंनो थांला आं माने आथिखालनि जि गेदेरफोरा माने आथिखालनि गथ'फोरनो माने बोसोन होनाय आरो गोदोनि माखासे दा दोरोङारिफोर बोसोनफोरखौ होनाया माने जोबोर खम जाबाय बिनि थाखायनो माखासे आसार खान्थिफोरखौबो फालिनाया आथिखालनि सुबुंफोरा खम जानो मोनबाय आरो।
होमबा नोंथां दोन्थ'लायनोसै नामा ना समावबो जाबाय।
औ जागोन दे नोंथां।